औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आं दा ओरैनो बिदिनो जिरायनानै दं
अ बे समावहाय जों मोनसे आयदा आथिखालाव मबाइल फननि गोहोम बेनि बागै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन
औ बिदिब्ला जागाय जेननोसै मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ' जों बिगियाननि बयनिख्रुइ गेदेरसिन दिहुनथाइथिंफोर दिहुनथाइनि मादाव जों मोनसे बुंनो नांगोन बेयो आथि खाल जोंनि जिउनि मोनसे गोबां बयनि जोबोद गोनां बाहागो जानानै फैबाय आथिखाल मानसि फोरा आथिखाल मानसिफोराहाय मबाइल फनखौहाय कल एबा एसेमेम बेफोरनि थाखायल' बाहाया बे खौ मानोना गोबां फरायनाय अनलाइन बेंक माखासे फालांगि इन्टारटेनमेन्ट आरो सासेया गुबुन सासेजों खौरां लाखिलायनाय बेफोराव गोबां बाहायनाय नुसै बेबायदिनो मबाइलाहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ गोरलै‌ सिन आरो गोख्रैसिन खालामनायाव गोबां हेफाजाब होदों होनना जों बुंनो हायो
औ
जों मबाइल फननि गोहोमनि सोमोन्दै सावरायोब्ला जों गिबियावनो बिनि मुलाम्फानि सोमोन्दै सावरायग्रोनांगोन मानो होनोबा आथिखाल मबाइल फननि बाहायनाया जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउखौ गोबां गोरलैसिन आरो जौगा थाखोसिम लांनो हादों मबाइल फननि गेजेरजोंहाय जों गोरलैयैनो सासेया गुबुन सासेजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिलायनो हायो
उम
बेफोरबायदिनो मबाइल फेना फनाहाय जोंखौ सासेया गुबुन सासे न'नि मानसि लोगो आरो गोबां सुबुंफोरजों जों गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों गोरलैयैनो जों खौरां लालायनो हायो
औ
खौरांफोर मिथिलायनो हायो।
औ
बेबायदिनो जों माखासे ओ खारि एबा इनफरमेसनफोर बुथुमनायाव जोंनि मबाइल फनाहाय ओ गोबां गोहोम गोनां ओ जोङोहाय सोलोंथाइ एबा फराफारिजों सोमोन्दो थानाय खायसे मेटारियेल्स फोरखौ जों नागिरनानै मबाइल फननि गेजेरजों इन्टारनेटआव सार्च खालामनानै जों निउस आरो गोनां खौरां इनफरमेसनफोर हाय जों मोननो हायो बेबायदिनो ओ अनलाइन सोलोंथाइ जों मबाइल फननि गेजेरजों लानो हायो सासे स्टुडेन्टआहाय अनलाइन क्लासफोराव मबाइल फननि गेजेरजोंनो आरो बाहागो लानो हायो आरो भिडिय' फोर नायनानै जों गोबां सोलोंथाइ लानो हायो बेबायदिनो ओ आथिखाल खायसे ओ एसाइनमेन्टफोरखौबो न'नि हाबाफोरखौबो जों मबाइलजों ओ साबमिट खालामनाय नुसै आथिखाल मबाइल फननि गेजेरजोंबो एसाइनमेन्टसफोरबो साबमिट खालामनो हायो बेबायदिनो जों मबाइल फनखौहाय जों आ माखासे ओ गोनांथि खामानि एबा इमारजेन्सिफोराव जों बाहायनो हायो। जेरैहाय ओ माबा मोनसे ओ गोनांथि इमारजेन्सि जाब्रबनायाव जों मबाइल फननि गेजेरजों कल खालामनानै हेफाजाब लानो हायो बेबायदिनो पुलिस एबा ओ माखासे गुबुन सिबिथायफोर ओ जेरै वान जिर' ओइट ओ एम्बुलेन्स बेफोरनि सिबिथायखौ जों मबाइल गेजेरजोंनो लानो हायो बेबायदिनो मबनि गेजेरजों माखसे ओ रं जाथायफोरबो जों बाहागो लानो हायो जेरैहाय ओ सावथुनफोर नायना मेथाइफोर खोनासंना आरो गेमफोर गेलेना आरो
औ
बेनि गेजेरजों ससियेल मिडिया बाहायना आ लोगोसेनो माखासे खेलाफोर बेफोरखौबो जों मबाइल फननि गेजेरजोंनो
औ
उ नायनो हायो बेबायदिनो माखासे फालां जोंनि हाबा हुखाफोराबबो मबाइल फेन- फनाहाय गोबां हेफाजाब होदों बेफोरनि गेज जेराव मबाइल फननि गेजेरजोंहाय अनलाइन मिटिंस बेफोरखौ जों फालांगियाव बाहायनाय नुयो जर'खायै फोरनि गेजेरजों जों गोनां खौरांफोर दैथायहरनो हायो बेबायदिनो जोंनि फालांगिनि फोनांजाबलायनायावबो मबाइल फनहाय गोबां बिहोमा होदों।
औ
ं बेबायदिनो मबाइल फनाहाय मुलाम्फाजों लोगोसेनो गोबां ओ खहाबो दङ आथिखाल आ गोबां जौगाबाय होनना जों मबाइल फननि बाहायनायखौ बांद्राय बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय खहाबो लाबोनो हागौ जायखौ जों एडिक्सन होननानै बुङो बांद्राय मबाइल फान- फन बाहायनाया जोंखौ एडिकसनाव ओ खोख्लैनो हागौ माब्लाबा जायनि जाहोनाव जों ओ माखासे खामानिफोराव ओ खहायाव गोल्लैनो हागौ देहायारि हेंथाफोर जेरै बांद्राय मबाइल नायोब्ला जोंनि मेगन फोरा गाज्रि जानो हागौ आरो आरो मबाइल नायोब्ला जोंनि गोसोआरि आ मेलेमारि जों अलसिया जालांनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो बेबायदिनो दिडिसट्रेकसन एबा जोंङ फरायनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ नुनो मोनो खायसे फरायसाफोराहाय बांद्राय मबाइल गेम्स ससियेल मिडिया बांद्राय बाहायना फरायनायावहाय लोरबां जालायनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जों आथिखाल खोनाबाय थायो ओ साइबार क्राइम फ्रड आरो हेकिं बेफो फोरनि सोमोन्दै ओ बा जोङो मबाइल बाहायो होनना बांद्राय ओ जोंनि इनफरमेस सन एबा गोनां ओ खारिफोरखौहाय
औ।
ओ उदाङै जोङो मबाइल फननि गेजेरजों सेयार खालामोब्ला जों बेफोरनि
माब्लाबा बेफोरजों गाख्लोबजानो हागौ ओ बेबायदियैनो मबाइल फना ओ मुलाम्फाजों लोगोसे गोबां खहाबो खालामो दा आं नोंथांनिफ्रायबो मबाइल फननि आथिखालाव बेनि गोहोम बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय।
मबाइल फनखौथ' आथिखालाव फोर जोंनि लाइमोनफोर बहुत गो-गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओं मबाइलखौनो जोङो मोजांबो नुगोन गाज्रिबो नुगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो अबहाय अबहायबा मा माबा जाथाय जानाय अबहायबा बिदिनो जाथाय जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो मबाइल फन फननि गेजेरजों जोङो निउसफोर जेरै सावथुन देंखोफोरखौबो खोनासंनो हायो आरो आरो मबाइल फनआ जोंखौ लोगोफोरजों आरो गावनि न'नि मानसि आरो ओ खौरां लानो थाखाय हेफाजाब होयो आरो मबाइल फनआ जोंखो ओ आथिखालाव बिनि गेजेरजोंनो हेफाजाब होदों आरो मबाइल फनखौ बार बांद्राय नायोबा जेरै नोंथाङा होनलांनाय बादि एडिकसन जालाङो आरो बांद्राय मबाइल नायबाबो मानसिनि मेगना गाज्रि जानो हागौ आरो ओमफाय बानाय बानाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो। औ मबाइल फनदों गोदोहाय जोङो मबाइल फनखौ किपेड फन आरो किपेड फनफोरफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन। आथिखालावथ' गोबां मबाइल ओंखारनाय नु नुनो मोनो स्क्रिन टाचफोर जेरै गोबां मबाइल दं। आइ फन ओंखारबाय आथिखालाव सामसं रेडमि बेफोरखौ रियेलमि बेफोर गोबां मबाइल फनखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो जों। गोदोहायथ' बेफोर फनआ गैयानोमोन गोदो खालि खिपेडखौल' जोङो नुनो मोनोमोन।
खोनादों खोनादोंना नोंथां औ।
औ खोनादों। ओ आथिखालावथ' जोङो बिदिनो स्क्रिन थाच मबाइलखौ गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि गेजेरजों जोङो मोजां खौरांफोरखौबो मोननो हायो आरो‌ एकजिखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावथ' गासैबो सब खामानियानो सोलिनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जेब्ला बबेबा साख्रि एबा एप्लाइ खालामोबाथ' आथिखालाव आथिखालावथ'